औ
औ नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनादों दे
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे
नोंथाङा खोनायाखै नामा आं खोनागासिनो दं
औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांनो नोंथांजों आबादनि बागै फंनैसो सावरायनो सानदों सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
जों आबादनि आबाद बुङोब्ला आङो आबादनि बागै आबादखौ जोंहा मा मा मावनो हायो मा मा आबाद मावना जोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो बेनि बागै एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै नोंथां
औ
जोंना आबाद बुङोब्लाथ' दा दैज्लां बोथोराव बयखौबो बांसिन माइ गायनाय नुनो मोनो माइखौ मानो गायो होनोब्ला जोंहा माइजों जों जा माइरंखौ जायो ओंखाम नङा होमबा नोंथां जों ओंखाम ओंखामखौ जों जायो बेखौ जों माइरंनिफ्रायनो मोनो नङा होमबा नोंथां आ माइरं खौ सिगां जोंहा मा माइ गायनायनि उनावसो मोनो नङा होमबा नोंथां माइ-माइ गायनायनि सिगां जोंहा माइनि जे सिगां माइ गायखांनायनि आद्रा थानाय बे बेखौ जमाय गायनानै दोन्नाय माइज्लि माइ थायो माइज्लि माइखौ जोंहा सिगां बस्था एबा बाल-बाल्थिंफ्राव एसे दै फिनानै सोमनानै दोनग्रोनाय जायो जाय मानो होनोब्ला मा मानो होनोब्ला बेहा एसे जेब्ला गाजा हरनाय सम जायो गाजा हरो अब्ला बेखौ फोथारनि लांदां जायगायाव हाग्रा एवनायनि गेजेरजों आरो बेखौ खेबसे हालेवनायनि गेजेरनि उनाव बेखौ खुबैनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बियो लासै लासैनो रज'लांनो हमो रज'यैनि सिगां जोंहा खुबैनायनि उनाव बेखौ जोंहा खुबैनायनि उनाव जोंहा बेखौ खासिनिजों बोनानै लानाय जाख्रियो नोंथां मानो होनोब्ला मा माइआ माइखौ जों माइज्लि माइखौ जेब्ला जों खुयो अब्ला अबेबा अबेबा जायगायाव दाब दाब जायगायाव जमा जमा थायो नङा हबा नोंथां बेखौ जोंहा मोजाङै गोसारहोनो थाखाय जे जायगायाव गोग्लैयाखै खुबैनायाव बेखौ गोग्लैहोनो थाखाय जोंहा खासिनिजों बोनाय जायो नोंथां जाउनाव बियो समानै जे जायगा जा थांनांगौ बे जायगायाव थाङैफोरा गोसारलाङो जेरावबो रज'यो अब्ला बेखौ बेबायदि खालामनायनि बेबायदि प्रसेसजों खालामनाय जायो नोंथां बेनि उनाव माइआ खिलिबोयो खिलिबोनो हमो खिलिबोखांनायनि उनाव जोंहा दुब्लियाव गायनाय जायो बे माइखौ दुब्लियाव गायनायनि सिगां जोंहा बेखौ दुब्लिखौ आलि दानना लाग्रोनाय जायो आलि दानखांनायनि उनाव आलि दाननायनि सिगां खेबसे हाब हालौवग्रोयो हालौनाय होनोब्ला गोदो गोदायनि गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ' हाल खदाल जोंनो हाल खदाल मोसौ हालुवाजों लानानै एवोमोन नङा होमब्ला नोंथां आरो जों दानि दानि जुगाव जों नुनो मोनो बांसिन सुबुंफ्रानो ट्रेक्टर बा मेचिनजों हालौवनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
मानो होनोब्ला जोंहा ट्रेक्टरखौ बांसिन बाहायनाय जायो नङा होमबा दानि जुगाव नोंथां मानो ना जोंहा समाबो थाब जायो नङा होमबा नोंथां ट्रेक्टरजों हालेवोब्ला स दस दिन फन्द्र' दिननि खामानिया सानसे साननैजोंनो जायो नङा होमबा नों नोंथां दस फन्द्र बिघा खौ हालौनांगौब्लाबो दसेनो जायो ट्रेक्टरजों मानो होनब्ला बेयो बिगियाननि जौगानाय मोननाय मोन मिचिन जाहैबाय नालाय नोंथां
औ नंगौ
जोंना ट्रेक्टरजों दुब्लिखौ हालेवखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ मोजाङै आलि दानग्रोनाय जायो खेसे हालौवनायनि उनाव बिनि उनाव जोंहा आलिखौ दानो आलि दाननायनि जाहोना जाहैबाय नोंथां जोंहा जे दै अखा हायो अखा हायो अब्ला दै दोहौ फैनायाव जे दुब्लियाव दै थालांनांगौ बिनि थाखाय जोंहा आलिखौ दाननाय जायो नोंथां मानो होनोब्ला दानोब्लासो दैया जमा थागोन ना नांगौखिनि दैखौ जों अब्लासो बाहायनो मोनगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोंहा आलिखौ दाननाय जायो आलि दानखांनायनि उनाव जोंहा जेब्ला हाया एसे गुरै जायो अब्ला बेखौ खेबसे हालेव फिनबावनाय जायो जाय जायनि थाखाय जों जायखौ जों हालेवब्ला गायनायाव खस्थ' मोना बिनि थाखाय जोंहा खेबसे ट्रेक्टरजों एवफिनबावनाय जायो फिनखांनायनि उनाव जेब्ला हाया गुरै गुरै जायो अब्ला जोङो बेयाव माइखौ गायनो हमो अब्लासो अब्लासो जोंहा बो मोजां जायो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जोंहा माइनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हाबावो जेनेबा नोंथां जोंना दैज्लां बोथोराव फाथो आबादखौबो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां फाथो आरो जानायनिबो जेनेबा खुमब्रा जिंखाफोर ला गोबां रोखोमनि आबाद दङ जोंहा बेफोरखौ मावनो हायो जुखाम आरि बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो जोंहा फाथो आबाद मावोब्लाबो गोबां रोखोमनि मुलाम्फा जायो नोंथां मानो होनब्ला जोंहा फाथो जों गोबां रोखोमनि रांखाविबो आ हायो। फाथोखौ जोंहा आरोबाव नारजि ओंख्रि बर'नि मोनसे ओंख्रि जाहैबाय बियो नारजिजों अमाजों जा सोगारो बर'फ्रा आरो बेखौ जोङो फाथोनिफ्राय मोननो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां फाथो बिलाइजों जोङो नारजि ओंख्रिखौ मोननो हायो। मोरै बोरै मोनो होनोब्ला नोंथां फाथोखौ जोङो सिगां फाथो बिलाइ खौ सिगां जों खाना लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां खाना लाखांनायनि उनाव जोङो खाना लाखांनायनि उनाव जोङो सान्दुङाव फोरानोना नोंथां। जाय मानो सान्दुङाव फोरानो होमब्ला सान्दुङाव फोरानोब्ला बियो गोरान आरो गेस्रेम जायो नङा होमबा नोंथां। गोरान आरो गेस्रेम जा खांनायनि उनाव जोंहा बेखौ प्लास्टिकआव सोनानै दोननाय जायो। नारजि ओंख्रि संनो थाखाय नङा होमबा? नोथां आरोबाव आरोबाव जोंहा फाथो दुरुं फाथो फाथोनिफ्राय फाथो दुरुं मोनो। आरो फाथो सिनाय मोनो दुरुं फाथोनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि जिनिस मुवा बेसाद बानायनाय नुनो मोनो आरो जोंहा फाथो सिननायबो मोनो नङा होमबा नोंथाङां फाथो सिननायजोंबो जोङो दैज्लां बोथोराव अर सुयो आरो दैज्लां बोथोराव अर सुनायाव बाहायनाय जायो फाथै सिनायखौ मानो होन होनोब्ला दैज्लां बोथोरावथ' बनफोरा हासार सारस'नानै सियोना नोंथां। दैज्लां बोथोराव अर सुनो गोबां खस्थ' जायो गोब्राब जायो। जाउनाव जोङो फाथो सिनायखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। नोंथांमोननि ओनस सोलजों मा मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो। आरो बांसिन मावनायखौ नुयो नोंथाङा। एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। औ जोङो ओ दैज्लां बोथोराव बांसिन नैनो जोङो गाहायै माइनि आबादखौनो जोङो खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ जोङो दैज्लां बोथोरावहाय बांसिनै जोङो न'खर न'खर माइनि आबाद खौनो मावनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो दैज्लां ओ बोथोरनि समाव जोंहा दैज्लां बोथोरा मोनफैयोब्लाथाय जोङो गासैबो न'खर न'खर जोङो बोसोरसेनि थाख खाय जोङो ओ बे बोसोरसेनि थाखाय ओंखाम एबा माइरं बानायनो थाखाय जोङो ओंखाम जानो थाखाय जों बोसोरसेनि थाखाय जोङो दैज्लां बोथोर समावहाय न'खर न'खर माइनि आबाद मावनानै लानायखौ जों नु नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो माइनि आबादखौ मावोब्ला नोंथाङा जि दहायसो बुंलांबाय बेबायदियैनो जोङो एखे रोखोमैनो माइनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो बे माइनि आबाद मावनायावहाय जोङो गोसो खुसियैहाय जोङो बायदि फोरबो खुंथाइ फोरबो खुंलांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंहा माइ गायजेननाय समावहाय जोङो माइ गसा लानायनि जोङो ओ मोनसे फोरबो खुंथायाइ खालामनानैहाय रंजा खुसियै जोङो माइखौ गायजेननो लायो बेनि उन नाव जोङो जोबथि माइ गायखांनाय सानावहाय जोङो हा जांख्रा फोरबो खुंनानै बेहाय माइ गायनाय आबादखौ जोंङो फोजोबनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा बायख्रि गाय बाख्रि गायसननाय बायदि फोरबोबो जोंङो खुंनानैहाय बे माइनि आबादखौ रंजा बाजा खुसियै जोंङो फोजोबनायखौ नुनो मोनो
औ नोंगौ नोंथां
दैज्लां बोथोराव जों बे माइनि आबादल नंङा जोंहा गोबां रोखोमनि जोंङो नआव जानो थाखाय मैगं थाइगं बायदिफोरबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बिदियैनो नोंथांङा बुंलांबाय जेरै फाथो आबाद बे फाथो आबादखौ जोंङो गोबांङानो फालांगियारि खालामनो थाखायबो गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा नखर नखर गाव जानो आन्था गावनि नखराव जानो थाखायलबो जोंङो एसे एसे गायनानै लानाय गायनानै लानायखौबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंङो दैज्लां बोथोरावहाय नि अनगायैबो गुबुन रोखोमनि आबादफोरबो मैगं थाइगंनि मावनायखौ नुनो मोनो जेरै लाव खुमब्रा बायदिफोरा आरो जोंहा सबायबिमा मैथा बायदिफोरनि आबाद मावनायखौ जों नु नुनो मोनो नंङा होमबा नोथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो आबाद होननानै बुङोब्लाथ जोंना बे आबादा जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहाखा बेखौ जोंङो बे आबाद नंङाब्लानो जों थांनानै था थानो हाया होननानै बुंजायो जोंङो बेखौहाय गोदोनिफ्रायनो बे मावनानै जानायखौ जोंनि बर सुबुंफोराहाय गावसोरनि मोनसे एंगार हायै बाहागो होननानै साननानै लाबोदों आबाद मावनांनायनि जोंङो जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ दैदेनबोगासिनो दंङ बेबाय बिदिनो जोंङो बे दैज्लां बोथोरावल आबाद मावनायखौ नुवा जोंओ मसें बोथोरफोरावबो जोंओ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैहाय जोंङो नखर नखर बेबायदि मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै जोंङो खायफाया एसे बिबांनि आबाद मावनानै गावनि नआव जानो थाखायल आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया गोबां रोखोमनि गोबां बिबांनि आबाद मावनानै हाय मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरनि मुलाम्फाजोंनो नखर बायदि सामलाय लांनायखौ जों बेबादिनो जायनि नखरा गोबां बुरजा बुरजा हानि बिबां दंङ बे बिथांमोनाहाय गोबां बिबांनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायफा नखरा इसेल बिबांनि हा थानायफोराहाय बिदि एसे एसेल नआव जानो थाखाय आखाइ आबाद मावनानै लानायखौ जोंङो नुनो मोनो
औ नोंगौ नोंथां
औ
नोंथां अ नोंथां जोंना समाबो जाबाय होनब्ला दोनथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां
औ गोजोनथों गोजोनथों नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय
औ
दोनथनोसै नामा नोंथां गोजोन गोजोन मोनाबिलि
औ दे नोंथां गोजोन्थों